खोनादों बा नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां
नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
दासान्दिथ' आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ अ ओंखाम जाबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखै फुंनि साहाखौनो लोंखांबाय
अ औ औ मोजाङानो मोजां ओरैनो दासान्दि नोंथाङा औ बुं नोंथां
जेबो नंला दे नोंथांयानो बुंग्रोदो।
औ औ औ दासान्दि नोंथाङा मा खामानि मावनानै दङ ओरैनो जिउआव
दाथ' आङो ओरैनो गथ'फोरखौ टिउसन फोरोंबाय थायो।
अ औ अ अ मोजां आरो नोंथां जिहेथु औ। बिदिब्ला जोङो दिनै आयदा महरै जोङो दिनै नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो सायख'नानै लादोंमोन जिहेथु नोंथाङा मोजां खोथाखौ नो बुंबाय जों फोरोंनाय जों फोरोंनायखौ जों आयदा महरै जों दिनै सायख'नानै लानाय जादों जिहेथु फोरोंनायनि सोमोन्दै नोंथांनाव आं मोनसे सोंग्रोनो सान जिहेतु नोंथाङा दा गथ'फोरखौ दिनै सोलोंथाइ होगासिनो दङ दा नोंथाङा माबायदिहाय गोदो गोदाय सोलोंथाइखौ लाग्रोदोंमोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो गोदो गोदाय गोदायनि समनि सोलोंथाइखौ लाजोबनोसै आङो गोदो गोदायनि समाव जोंहा इसिबां बर' माहारि बा जायखिजाया सुबुं माहारियानो सोलोंथाइनि बारा इसिबां गोसो गुदुं गैयामोन। गोदो आरो सोलोंथाइ लानो थाखायबो फरायसालिनि इसिबां मोजां सुबिदा गैयामोन। दङमोन ब्लाबो गंफा गंनै बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव दंमोन। बेवहायनो जाय फरायसाया फरायनायनि सायाव गोसो गुदुं बेबायदि फरायसाया फरायसालियाव थांनानै मोजाङै सोलोंनांगौ आयदाखौ मोजाङै सोलोङोमोन। दानि दिनाव जेरैबायदि गोरों गोरा फोरोंगिरिया ओंखारदों गोदोनि दिनाव गंसे फरायसालियाव सासे एबा सानै फोरोंगिरिल' दंनायखौ जों खोनानो मोन्दों। गोदो जेरैबायदि फरायसालियाव गाव गावनि गथ' गथायाइखौ बिमा बिफाया थिनहरनायनि सोलाय जेरैबायदि खायसेया न'खराव रांखावरिनि उसुबिदा थानायनि थाखाय गावनि गथ' गथायखौ रुवाथि एबा दाहोना बायदिसिना दोनहरनायखौ जों खोनानो मोनोमोन।
औ औ
गोदोनि समाव जेरैबायदि बिमा बिफाया एसे एनै गोरों गोरा जानायबाबो आथिखालाव जेरैबायदि सासे बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव थांनो जेरैबायदि हांखुर एबा गोसो गुदुं बेफोरबायदि थायोमोनब्ला गोदोनि साफ्रोमबो सुबुङानो रोंखा राखा एबा गोरों जानानै फैगौमोन थेवबो गोदोनि दिननि सोलोंथाइया दानि आथिखालनि सोलोंथाइनि गुबुन एबा एसे आलादाखौ जों नुनो मोनदों। जेरैबायदि गोदो गोदाय सोलोंथाइ लानो थाखाय गथ'साफोरा एबा फरायसाफोरा जेरैबायदि लिरनो एबा फरायनो थाखाय बिजाब बायदिसिना गैयामोन। बेनि थाखायनो लिरनो थाखाय गोदो मिथिंगायाव मोननाय जेरैबायदि थालिरनि बिलाइखौ
औ औ
अरनि सालायाव हांनानै बेखौ लेरहाय होनोनानै लाङोमोन आरो लिरनो थाखाय कलम बायदिसिनाया गैयामोन बेनिखायनो गोदो सिहि सिहि बायदिसिनानि जेरैबायदि दिहुननाय बेखौ दैयाव सोमनानैसो बेखौ दावगांजों लिरोमोन
औ औ
गोदो जेरैबायदि गथ' गथायफोरा फरायसालियाव थांनो नागारै खेला दधुला जेरैबायदि मार्बल खेला अन्थाइ खेला बायदिसिनाखौसो गेले गेलेनानै बांसिनानो सम थांहैयोमोन
औ नंगौ औ नोंथां बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु नोंथाङाथ' गोबां दा नंगौ नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेथु गोदोनि समाव माबायदिहाय जोङो सोलोंथाइफोरखौ जोङो लादोंमोन बा जोङो लानो बायोमोनबा सासे सानैया लाबोदोंमोन नंगौ जिहेथु जों सोलोंथाइनि सोमोन्दै बेफोरखौ जोङो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंजोबदों जेराव जोङो नोंगौ दिनैनि समाव जों सोलोंथाइखौ लाथारनो गोनां जायो जेराव जों दिनै सोलोंथाइखौ जों लागासिनो दङ दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौ जों नायनो थाङोब्ला दिनै फरायसालिफोराव दिनै बांसिनानो जों आइजो माहारिया गोदोनि समाव जाबायदि न'फोरावनो जों खामानि मावना थानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो दिनै बांसिनानो दिनै फरायसालिफोराव थांनायखौ नुयो गेदेर गेदेर फरायसालिमाफोराव थांनानै गावनि मुंखौ दिनै सिनाय होनो हादों गावनि रोंगौथिखौ दिनै दिन्थिनायनि खाबु मोनदों जोङो राजखान्थि बिथिङावनो जा जोङो जों बायदिसिना सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा जोंङ राजखान्थिनि बिथिङावबो जोङो आइजो माहारिया सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै लानानै आवगायनो हमदों जों फालांगि बिथिङावबो दिनै आइजो माहारिया दावगानो हमदों जों दिनै बिगियाननि बिथिङावबो आइजो माहारिया दिनै दावगानो हमदों बायदिसिना दिनै हान थामना मेला दिनै बायदिसिना टम टम रिक्सा दिनैनि समाव हिनजाव माहारियाबो दिनै सरायनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै गेदेर गेदेर बास सालायनाय नुदों ट्राक औ ट्राक सालायनाय नुदों दा बेफोरखौ जोंनि गेजेरावबो दा फैगासिनो दं बेफोरो दिनै मावगासिनो दङ दिनै दुखान होनायनि खोथायानो बुं दिनै आइजो माहारिया दिनै जेननानै गैया थायाखै जेरावबो दा जों दिनै फोरोंनायनि बाथ्रा फोरमाय आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनो जिहेथु जोङो दिनै जोंनि जा सोलोंसालि गुदि सोलोंसालि जेराव फरायसालि बेवहाय जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा जा फोरोंनाय फोरोंनाया जोंहा जबोद ओ गाज्रि जानानै दङ होननानै जों बुं द्राय जाद्रायनाय नङा अब्लाबो नाथाय जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै फोरोंगिरिफोरा जोबोर खम जानानै फैबाय जोंनि जा गुदि फरायसालिफोराव सासेल' थायो थामजि फरायसाफोरनि गेजेरावसो सासे फोरोंगिरि होब्ला बे फोरोंगिरिया माबायदिहाय फोरोंनो हागोन दा गोबां जोंहा खस्थ' जायो फोरोंनायाव जानो हागौ दा नोंथाङा थ' ज जेनेबा दिनै नंगौ दिनै जोबोर मोजां खामानि मावदों जिहेथु जोंनि लाइमोनफोरा दिनै फोरोंनाय हाबाफारियाव माबायदि बाहागो लानांगौ बेखौ दिनै जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लायाखै गोबाङानो जोबोर खम जानानै दङ। दिनै सोलोंथाइखौ लानानै जोङो सोलोंथाइखौथ' जों मिथिखायो जिहेथु सोलोंथाइखौ जोङो गावल' लाबा जाया जों गुबुननोबो जों फोरमायनानै जोङो होनो हानांगोन गुबुननोबो जोङो लाहोनो हानाय जानांगोन गुबुनखौ जों फोरोंनो हानाय जानांगोन जिहेथु दिनै सोलोंथाइ खौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरा गामि ओनसोलफोराव दिनै जिहेथु गोग्लैसोनानै थानाय दङ बेफोराव जों जुदि सेयार खालामलायो बा जोङो फोरमायलायो अब्ला जोङो अब्लासो जों गासैबो जों समानै दावगालांनो हागोन। जोंनि गामिखौ जोंनि न'खरखौ जोंनि समाजखौ जों दावगालांहोनो हागोन दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु नोंथाङा नोंथांनिनो ओनसोलनि मानसिफोरखौ नों सोलोंथाइ होगासिनो दङ। गुन गोनां सोलोंथाइ होगासिनो दङ दा सोलोंथाइ बिथिङाव सासे फोरोंगिरिहा फोरोंगिरियाहाय माबायदि बिदिहाय खस्थ' बा माबायदिहाय माबाफोर खस्थ' बा माबाफोर प्रब्लेमफोर दङब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन आरोना फोरोंनाय बिथिङाव
दाथ' आं नुनाय मथे आंनि ओनसोल ओनसोलाव बेफोरबायदि इसेबां जेक जानायखौ आं नुवाखै मानो होनोब्ला जोंनि खाथि खालायावनो गोबां फरायसालि ओंखारबाय आरो बेफोरबायदिनो सरकारि गुदि फरायसालिबो दं बेवहाय दा गोबां गोरों गोरा फोरोंगिरिया थिसनथायाइ मोनदों जेरैबायदि गोदोनि दिनाव इसिबां सोलोंथाइ गैयामोनब्लाबो दिनै आथिखालाव सासे फोरोंगिरि जानोबा गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बेफोरबायदि बि गोरों गोरा सोलोंथाइखौ जों आंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरो फोरोंनाय बिथिङावबो इसिबां जेंना नुजाथिनायखौ आं नुनो मोनाखै।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु जोंनि गुदि फरायसालियाव जोङो सासे फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो मा मा जोङो माबाखौ खौ लानो हायो लानांगोन जों कर्सखौ लानांगौबा जोङो माबायदि आनजाद लिरनानै जोङो गुदि फरायसालिनि जों फोरोंगिरि जानो हागोन बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन गिबियावनो जों सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानांगोन बा जेरैबायदि जोङो औ नोंङो नोंथाङा बि ए पास जानाय जानांगोन। खोनादों नोंथां बिए पास जानायनि उनाव नोंथाङा जेरैबायदि नों गुदि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि जानोब्ला बि एड बायदि आयदाखौ लानो नांगोन आरो बिनि अनगायै नोङो नोंथाङा जुदि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जायाब्ला बेवहाय नोंथाङा दि एल एड बायदिसिनाखौ लानानैबो
औ औ नंगौ नोंथाङा गोबां हेल' खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायदों जिहेथु जोङो जुदि जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानोबा जोङो सासे नोंगौ नोंथाङा फोरमायदों जिहेथु बिएड पास जानायब्ला जोङो बांसिन मोजांसिन जायो आरोना जों जुदि गुदि फरायसालियाव जों फोरोंनोब्लाथाय जाहाथे जों गथ'फोरखौ जों मोजाङै सोलोंनो हायो जाहाथे गोजौ गोजौ थाखोनि जोङो जुदि बिएड आरि लानाया जों जुदि एल जों गुदि फरायसालियाव जुदि फोरों-फोरोङोब्ला जेसेबां मोजां जागोन दा नों थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंगौ जोंथ' ओरैनो सरासनस्रा जोंनो जुदि गुदि फरायसालियाव जों जुदि फोरोंगिरि जानोब्ला जोंनो दि एल एड खौ जों लाथारनांगौ जोङो जों जा जोङो जिनै थाखो जिनै थाखोखौ जों उथ्रिथारनाय जानांगोन अब्लासो जोङो माबायाव फोरोंनो हागोन जों सरासनस्रानि बाथ्राखौ बुंदोदै नोंथां जों सरासनस्रा ओरैनो जोङो बांसिनानो आरोना जोंनो माने हाय सेकेण्डारिखौ जों पास जाथारनांगोन माने जोङो जोंनि जा जिनै थाखो बेखौ पास जाखांनानै जोङो दि एल एड कर्सखौ जों लानांगोन बेनि थाखाय थाखायबो जोङो हाबनायाव जोङो हाबनो थाखाय एन्ट्रेन्स होनो गोनां जायो। दि एल एड थाखाय जोङो जा जोंनि सरकारिबो दङ जोंहा नाथाय गुबुन प्राइभेटबो दङ। प्राइभेटआव जोंहा गोबां फैसा थाङो दा जों बेनिखायनो सरकारिखौ जों लानांगौ जेराव जोङो एन्ट्रेन्सखौ मोजाङै होननानै पास जायोब्ला जों खम राङावनो जोङो बे दि एल एड खौ लानो हायो लोगोसे दि एल एड पास जायोब्ला जों टेट एक्जामखौ होनांगोन टेनट एक्जाम होनो थाखाय माने जोंङनो डि एल एड डिप्ल'माखौ नांगौ जायो अब्ला सो टेट एक्जामखौ होनो हायो जों जुदि तेट एक्जामखौ जुदि होनानै मोजाङै मार्क मोनोब्ला जोङो अब्लानो जोङो ए सासे गुदि फरायसालियाव जों फोरोंगिरि महरै जोङो सायख'जागोन बिदिनो जों जुदि गोजौ थाखोआव जों जुदि दावगानोबा जोंनो बिएड नांगौ जोङो बि एड लानो थाखाय जोंनो हाइ स्कुलफोराव जों फोरोंनो थाखाय जोंनो बिएड नांगौ जेराव जोङो बिएड लानो थाखाय जोङो सासे डिग्रिखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन जोङो
औ
डिग्रि कमप्लिट खालामथारनांगोन जों बिए पास खालामथारनांगोन। अब्ला जोङो बेवहाय बि एद खौ लानो थाखाय एन्ट्रेन्स होदो पास जायोब्लाथाय जोङो सरकारियाव लाबाय बिनिफ्राय जोङो बोसोरनैनि थाखाय जोङो बे माबायाव जायो जोंहा जिहेतु जोङो डि एल एड नि खोथा बुंदों बेयो बोसोरनै जायो। दिप्ल'माया बेनिफ्राय बिएडाबो बोसोरनै दा बोसोरनैयाव जुदि पास जानानै जुदि नोङो लोगोसे टेट एक्जाम होबावनांगो बि एड पास जानानै अब्ला नों हाइस-हाइ स्कुलाव नोङो
सासे फोरोंगिरि जानायनि खाबुखौ मोनो।
औ औ सासे फोरोंगिरि जानायनि खाबुखौ मोनो अब्लानो बेवहाय जोङो बिएदाव जोंहा फोरों माबायदिहाय फोरोंनांगौ सासे फरायसाखौ माबायदिहाय नोजोरजों जों नायनांगौ आरो लोगोसेनो माबायदिहाय मोनथाय दङ बेफोरखौ जोङो मोजाङै फोरोंनांगोन जिहेतु जों थाखो खथायाव जों जुदि सोरखौबा सासे गोरोंसिनखौल' जों जुदि नोजोर होनानै फोरोंबाय थायोब्ला बा सोरखौबा जोङो खालि जोङो मखस्थ' खालामनो होबाय थाबा बेजों सासे फरायसाया मोजां फरायसा जाया आरोना जोङो बिसोरखौ जोङो जेबो गोसो बोखांनायनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा जों खौथि लाखिनायनि सायाव जेबो खोथा बुंनो मोना। जाहाथे गथ'फोरा बुजिनानैसो सोलोंनानै लानो हायो बेनि सो सोमोन्दै जोङो फोरमायनानै होनांगोन। जाहाथे जोङो खौसेथिनि खोथा बुङो बिसोरनि थाखो खथायाव गासैखौबो जों समान नोजोरजों फोरोङो लोगोसेनो जोङो ओ गथ'फोरखौ जोङो माबायदिहाय सोलोंनो हादोंनाा हायाखै बेखौ जों नोजोर होनो थाखाय जोङो बिसोरखौ गेजेर गेजेर जोङो ओ जोङो नोजोर होबाय थारनांगोन जिहेथु बे सासे ओ गथ'आ मानो सोलोंथाइयाव ओ मोजाङै सोलोंनो हा सोलोंना लानो हायाखै बेनि सोमोन्दै जों बुजिनो नाजानांगोन। दा गोबां सावरायबाय नोंथांजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै बा जों फोरोंनायनि सोमोन्दै जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला बेखिनिनो दोनथ'सै नोंथां।